औ नोंथां अ मा खालामदो नोंथां?
दं नै बिदिनो
अ बोरै सोलिदों
बिदिनोसै दैज्लां बोथोर आरो मा होनबावनो मोजांबो गाज्रिबो गेज जेरावनो
जोंथिंबो बेनो दैज्लां बोथोरना औ मोजांबो गादरि जोंनियावबो बिनो सेम आंथ' दा ओरैनोसो दं नै नोंथाङालाय?
बिदिनो दङ
गायनाय फुनाया जोंथिं सलि बाय दं नोंथां
अ
नोंथांमोनथिंलाय?
जोंथिंबो बिदिनो सोलिगासिनो।
ओंखाम जाबायबा नोंथां?
जाबाय जानायाथ' ओंख्रिया सबायजों दाउजोंसोमोन नोंथां।
ओम गोथावानो माथो
ओ गोथावआनो
बर बर'नि ओंख्रिना नोंथांजों फैबा दसे मोनसे टपिकनि सायावसो सावरायनो सानदोंमोन आं नोंथां
अ फ्रियाथ' फ्रि नोंथां
अ दसे सम होनो हागोन ना होमबाथ' आं नोंथांजों सावरायनो नो लानो टपिकआ बेनोदि जोंहा गामियारि ओनसोलाव रायजो जानाय रायजो जानायनि सोमोन्दै आरो गामियारि ओनसोलाव रायजो जानाय ओमफ्राय टाउन सहराव रायजो जानाय। बेफोरनि सोमोन्दै नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां बिदिबा आं फोरमायनोसै नोंथां।
औ
जोंहा बुंनो थाङोब्ला ' गामि एरियानि रायजो जानाय आरो टाउन एरियानि टाउन ओनसोलनि रायजो जानाय। बेलायाव जोंहा गोबां फारागथि दङ। मानो होनोब्ला बुंनो थाङोबा जोंहा गामि एरियाआवहाय। जाहैबाय कि खामायनायनि राहाया जोबोद खम नाथाय टाउन एरिया एबा टाउन ओनसोलावहाय गोबां बाराखौ जों नुनो मोनो रांखान्थिनि बे बेलायावहाय मानो होनोब्ला जोंहा गामि एरियानि सुबुङा बांसिनैनो मा आबाद मावनानै जानायखौ जों नुनो मोनो नाथाय टाउन एरिया एबा टाउन ओनसोलनि सुबुंफोरा बांसिनै मा माखासे बिजनेस मावनानै जानायखौ जों नुनो मोनो जायनि जाहोनावहाय टाउन एरियानि सुबुंफोरा रांखान्थियारि बेलायावहाय गोबां माने आवगायनाय आरो गामि ओनसोलनिखौ नायब्ला माने गोबां गाहायाव दं आरो आ आथिखाल मुगायाव नुनो मोनदों जोङो आथिखाल मुगासिमावबो दासिमबो गामि एरियावहाय जों आमावनायखौ नुनो मोनो आबाद मावनानै जिउ खुंनायखौ बांसिन सुबुंखौनो नुनो मोनो जेरै बुंनो थाङोब्ला जोंनि गामि एरियानि ओनसोलफ्रा मा माखासे मैगं थाइगं गायनानै बैफोरखौ नेना बैफोरनि फिथाइ सामथायखौ नेनानै खानानै बैफोरखौ हाथाय बाजारफोराव फाननानैसो माने जिउ खांनायखौ जों नुनो मोनो। आरो जों गामि एरियायाव थायोब्ला जोंहा मा सोलोंथाइ बिथिङावबो जों बांसिन डेभेलप जानायखौ नुनो मोना डेभलप माने मा जौगानायखौ नुनो मोना मानो होनोब्ला जोंहा गामि एरि यावहाय। खोनादोंना आं
औ नोंथां खोनादों बुं दे।
गामि यावहाय मा फरायसालिनिबो बांसिन मा नांगौ बायदि गैया नांगौ बायदि फोरोंगिरि फोरोंगिरि ग गैया आरो नांगौ बायदि गोरों सुबुं गैया आरो नांगौ बायदि माखासे सोलोंथाइ लानो हानाय राहा एबा फोरोंनो हानाय सुबुं गैया। जायनि उनाव हाय जायनि जाहोनावहाय गामि एरियानि सुबुंफ्रा मा बांसिनैनो गोलैसोनानै थायो आरो बिसोरो गामि एरियायाव थानाय सुबुङा इन्टारनेटनि बेलायावबो गोबां माने नांगौ बायदि मोना आरो जायनि जाहोनाव बिसोरो माखासे मा होनो गोजान गोजाननि खोथा बाथ्रा आरो बैफोर जायगाफोरनि सोमोन्दै माने मोजाङै आबुङै मिथिनो मोना जायनि जाहोनावहाय गामि एरियानि सुबुंफोरा माने बांसिन नै गोलै सोन सोनाय जयो आरो टाउन टाउन एरियानि बुंनो थाङोब्ला टाउन ओनसोलावहाय जोंहा माने गोबां जौगानायखौ नुबोदों रांखान्थियारि बेलायावनो जा गासिबो बिथिङावनो जा सोलोंथाइ बिथिङावनो जा मानो होनोब्रा टाउन ओनसोलाव थानाय सुबुंफोरा मा टाउन ओनसोलावनो माखासे गोबां बिजनेस मावनानै गुबुन गुबुन रो खोमनि जेरै हटेल होनानै बेफोरबायदिनो गेलामाल बायदि बायदि दखान होनानै बिसोरो मा रांखान्थि बिथिङाव जौगानाय आरो जायनि जाहोनावहाय सिरो माने गामि एरिया सुबुंनि फ्राय गोबां गोजौ थाखोआव दं आरो आरो बै टाउन एरियाव थानाय सुबुंफोरा मा मोजां सोलोंथाइ मोननाय मानो होनोब्ला टाउन एरियावहाय गोबां मा होनो
मोजांसो औ औ नों औ
बिसोरो मा गोरलैयैनो कलेज एबा स्कुलफोरावहाय थांनो हायो आरो कलेज आरो स्कुलफोरावहाय माखासे गोरों गोरों टिचारफोरखौहाय एबा फोरोंगिरिफोरखौहाय लोगो मोनो नांगौ बायदियै टिउसन एबा फोरोंथायाइ लानो हायो जायनि जाहोनाव बिसोरो सोलोंथाइ बिथिङावबो जौगानाय आरो बिसोरो इन्टारनेटाव गोबां जौगासारनाय टाउन एरियाायाव थानाया मानो होनोब्ला आथिखाल मुगायाव जोंहा बांसिनानो टाउन एरियायावहायसो इन्टारनेटखौ जों नांनायखौ नुनो मोनो जायनि जाहोनावहाय टाउन एरियायाव थानाय सुबुंफोरा न'आवनो थानानै माखासे बुहुमनि दाब-दाब जायगाफोरनि माखासे ओनसोलफोरनि माखासे सुबुंफोरनि माखासे रोंगौथिखौ नुनानै बिसोरो मा न'आवनो सोलोंनो हायो नाथाय जों गामि एरियायावहाय बिदिखौ नुनो मोना नोंथाङाबो फंनै माबाफोर बुंनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां।
बिदिबा बुंलाय नोंथां।
औ जों गामि ओनसोलाव जिउ खुंनायखौ गोबां खस्थ' गेजेरनि जों खुंलांनायखौ जों नुनो मोनो। मानो होनोब्ला जोंहा गामि ओनसोलावथ' बांसिनानो आबाद मावनानैसो जिउ खुंनायखौ जों नु नुनो मोनो। बिसोरो दैज्लां सफैबा दैज्लाङाव माइ गायनानै मेसें सफैबा मेसेङाव बायदिसिना मैगं थाइगं मेसेंनि मैगं थाइगं गायनानै बेफोरखौनो हाथाय बाजाराव फाननानै बेफोरजोंनो जिउ खुंलांनाय खौ जों नुनो मोनो। बेफोरनि गेजेराव जोंहा गामि ओनसोलाव हाथाय बाजाराव फालांगि खालामनोबो जोंहा लामाफ्रा मोजां नङा। बबेबा समाव मालाबा अ'बेबा गामि ओनसोलाव अ'बेबा गामि फोराव जोंहा दैमाफोर बारनांगौबो जायो। मानो होनोब्ला गामि ओनसोलाव जोंहा मोजां दालांनि मोजां पाक्का एबा सिमेन्ट दालांफोरनि दालांफोरखौ एसेबां नुनो मोना।
औ नंगौ नोंथां।
मालाबा अ'खा बोथोरफ्राव जोङो बेफोर दै देरोब्ला बेफोरनि गेजेर दै बारनानैसो जोङो हाथाय बाजारफ्राव थांनानै बे फोर' मैगंफोरखौ फाननानै जि फोरखौ जों नुनो मोनो बिदिनो फरायसा फरायसुलिफोर होननानै बुङोब्लाबो जों बा फरायसा फरायसुलिफ्राबो जोबोद खस्थ'यैसो जोंहा फरायसालिफोराव दै बारगुलायनानै फैनांनायखौ जों नु नुनो मोनो मालाबा अ'खा बुरजा हाबा जोंहा फरायसा फरायसुलिफोरा दै बारनो हायैनि जाउनाव फरायसालिफोराव नुजा थिफैनोबो हायैखौ जों नुहुरो बेफोरबायदिनो गोबां खस्थ' थखौ नुहरो जों गामि ओनसो हेल'। नेट नेट नेटवार्कनि प्रब्लेम माबो थ' गो-गोबाङानो जोंहा नांगौबायदियै नेटवर्क मोना। गामि ओनसोलाव कारेन्ट होननानै बुङोब्लाबो जोंहा बार अखा एसे दैज्लां बोथोराव बार अखा एसे हाबानो बारबानो कारेन्ट फोर थाङो जोंहा टाउन सहर फोरनि बायदि एसेबां सुबिदा मोना।
औ औ
एसे अखा हाबानो एसे बार बारबानो जोंहा कारेन्टफ्रा सानथाम सानब्रै गाहाम थालाय लांनायखौ जों नुहुरो। जायनि जाउनाव फरायसा फरायसुलि फोरा लेखा फरायनो थाखाय गोबां जेंनाखौ जों नुहुरो। कारेन्ट गैयैनि थाखाय। बिदिनो गोबां जेंनाखौ जों नुहुरो गामि ओनसोलाव एसे
औ औ औ नंगौ नोंथां।
टाउन सहराव जोंहा टाउन सहराव होनोब्ला जोंहा टाउन सहरावथ' एसेबां एथ'बां इदिखौ नुहुरा। मानो होनोबा टाउन सहराव जोंहा फेसिलिटिफ्रा गोबांसिन जायो। फरायनायावनो होन। माबा मोनसे
औ नंगौ नंगौ नोंथां।
खालामनायावनो होन संनाय खावनायनि बेलायावनो होन। जाहा बा नेदर्कनि बेलायावनो होन। गासिबावबो जोंहा टाउन सहराव फेसिलिटिखौ एसे गोबांसिन नुहुरो।
औ औ
संनाय खावनायावनो जोंहा नै गामि ओनसोल फोरावथ' बांसिन अरदाबाव सङो। बन नागिरनांगौ जायो गोबां खस थ' जायो जोंहा अदाबाव संनो थाखाय।
औ औ
बन नागिरनांगौबो जायो नालाय। जा टाउन सहराव होनबा थ' जोंहा टाउन सहराव थ' जों बनजों स संनायखौनो नुवा आरो माने अरदाब खनो नुवा जों। गेसनि गेजेरजों सङो बबेबा कारेन्ट कारेन्टजों संग्राबो दं नालाय आथिखालनि जुगावथ'। बेफोरजों संनाय खौ जों नुनो मोनोदों आरो टाउन सहराव माने खस्थ'आनो गैया होनजायो आरो उम फ्राय फरायनायनि बिथिङाव जोंहा टाउन स सहराव गोबां जौगानाय
औ औ नंगौ नोंथां
गोबां मोजां मोजां फरायसा फराय फरायसालिफोर दङ। गोबां फोरोंगिरिफोरनिबो जेबो नांगौ नांगौसेबां बिबांनि फोरोंगिरिफोर थायो जोंहा मोजां मोजांनो जों गामि ओनसोलावसो नांगौसै बेसेबां बिबांनि फोरोंगिरिबो मोना
औ औ
बेफोरनि थाखाय एसे गामि ओनसोलाव एसे माबाखौ नुहुरो जों फरायनायनि बिथिङावबो
औ औ नंगौ नोंथां औ औ
टाउन सहराव जोंहा फोरोंनायनि बिथिङावबो मोजां। थांलाय फैलाय खालामनो थाखायबो मोजां मानो होनोबा टाउन स फोराव जोंहा लामाफोरा मोजां जायोना पाखानि सिमेन्टफोरजों बानायनाय आला खाथ्राफोरजों बानायनाय नेटवर्कनि बिथिङाव जोंहा टाउन स हराव मोजाङानो जाखायो कारेन्टनि बिथिङावबोथ' जोंहा औ नोंथां औ नोंथां
जोंहा बिदिब्ला सावरायनायनि टाइमा जाबाय नोंथां नोंथांजों रायलायनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों।
थांनिसिमबो नोंथां औ दे ओं